हेल'
अ नानि खोनादोंना
अ खोनादों आब' मा खबर आब'
खबरा दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो फैयो बिदिनो नोंहा
अ आंबो मोजाङैनो दङ' आब' दासान्दैलाय औ दिनैहाय दा आङो ओरैनो दङ आब' जेबो खालामथ'वाखै औ दा आब' जों होमबा मोनसे आयदाखौ लानानै सा सावरायनोसै
औ औ
अ ओ संनाय खावनाय जानाय लोंनायखौनो रायज्लायनोसै ना
उम उम संनाय खावनायखौ रायलायजायो
मा होनो आथिखाल नि मुगायावथ' गोबां माने गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै संनानै जासै नङा होमबा अ ओ ओ गोदो थ' गोबां माने हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौ ओ मा होनो बुथुमनानै
बुथुमनानै ओ औ बांसिनानो बुथुमनाय मैगंमोन आरो
औ बुथुमनानै जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' माने बायनाय गासैबो माने बायनाय बेफोरबायदि बिदि जालांबाय आरो
उम उम माने माने मोनबो ओंख्रिखौनो मोना मोनबो मैगंखौनो मोना नानिफ्राय खां फ्रानि फ्राय साम'निफ्राय माने गासैखौबो माने बायनानैसो जाजोबनांगौ आरो
औ आथिखालावथ' आरो हा ग्रानि नाफ्राबो माने मोननोनो थांला
ओ ओ ओ
खमैनो हमलांदो औ गांजेमायानो होन खांख्रायानो होन साम'आनो होन माने दुब्लि फोथाराव गोबां गोदो मोनसोगारोमोन आथिखालावथ' मोनलानो बेफोरखौ नुनोबो गैला औ गोमाबाय माने टाउन सहराव सो बेफोरखौ मोननो थां सै दानिया ओ गामि गामि ओनसोलाव गैलानो गैलानो बुंजायो आरो औ खोबनो नुयोबा माने गोबाव जों मासेफोर नुगोन आरो ना गुरनो थाङोब्ला
ना गुरनो थांबा औ गोदो ना गुरहैबानो बे बे गांजेमा एंखावरि खांख्राइ बेफोरसो माने माबासिनमोन दो बे फोरखौसो नागिरसिनो मोन नङा होमबा बाथोन जाजानो
औ ओमफाय बेफोरखौ आरो मोननाया गोब्राबसै आथिखालाव आरो गांसेमा गांजेमा बाथोनाबो ओरैबायदि माने बाथोन जायोब्ला जोबोद मिलौहाबो मोन ना
ओ ओ ओ ओ
टेसखौनो दा बावगारलां सिगोन बि
बावगालांसै होननायानो थारमाने जोंना मा जायो जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर बिलो फोर दंमोन नालाय जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरावसो जों गुरनानै नानै मोनोन आरो बिसोरबो बिदि बोहैबाय थानाय दैमाफोराव थाया खोमा बेफोरबायदि एसे गो थानाय बिलो बिदिफोरावसो थायो नालाय ओमफ्राय दाथ' आरो ओ बिदिनो ओं गिदिर गिदिर बिलोफोरखौ फबजोब्बाय मायबा मायाबि माने ओ बिदिनो सोलायबाय थायो नालाय सरखारफोराबो ओमफ्राय बिदिनो ओ खामानिफोराबो सोलायबाय थायो ओमफाय बेफोर जायगानि आं खालामनानै बेफोरो दैब बारि बा बि बिलो बेफोरखौ फबजोबबायना बिदियावनो माने गोमालांजोबबाय आरो जोंना बेैयो ना खांख्राइ बेफोरो नाखौबोथ' दाना माने कारेन्ट होनानै एसे हमसै
ओ औ बिनिखायनो गाससिबो थैजोबबा औ जोबस्रांखायो ओम ओ औ दा बिदिनो आरो खांख्राइ साम' न' बा गांजेमाफ्राबो ओ ट्रेक्टरफोरजों गोबां हालेवनायनि जाहोनाव माने थैलांजोबो फिसा आजायनो गोनाङा फिसा आजायनो गोनाङा बिमायानो जुदि थैयोब्ला फिसाखौ बहानिफ्राय मोनो बे बेफोरबायदि आरो औ बिनिखायनो बिबाङा खमिलांबाय आरो आथिखालावथ' संनानै जानाय होनोब्लाथ' गोबां माने गोबां ओ मा होनो बायनानैनो जानाय जों लोगोसे माने देहायाबो गोबां बेरामा आजार जारबो जानायखौ नुनो मोनबोदों।
ओ ओ औ नंगौ नंगौ। गासिबो माने ओ जानायनिख्रुइ बेफार फालांगिनि थाखाय बांसिन नायगिरो आरो मानसिफोरा बेनि थाखायनो थैसोमला बा बायो बिदै दैनो गोनां। बो माबायो हमहैयो फोथैयो बुथारो बेफोरबायदि आरो स सब माबायावनो बिदि मा जेलासिम माने बेफार फालांगि खालामनाय माबाया बांबोदो बेफोरबायदिनो बेनि लोगोसे लोगोसे जोंनि जि हाग्रायाव मोननाय बेफोरो ना साम' खांख्रारय बेफोरो माने जोबलांनो हमदों आरो। गासैबो बेसादानो
औ
ओमफाय बिदिनो संनाय खावनाय होनोबाथ' आरो जोंना खारदै ओंख्रिया गिबिसिन नङा होनबा बे खारदै ओंख्रियावहाय औ खारदै ओंख्रियावहाय नोङो माबे साबसिन मोनो जेन'बा अनला ओंख्रि सबाइ ओं बे ना बुथुमनाय मैगंनि खारै ओंख्रिखौ
औ साबसिन मोननायाथ' खर खारदै ओंख्रिया आङो अनला ओंख्रिखौनो साबसिन मोनो। बिनि बेजों लोगोसे आरो। थिंनाय बे हाग्रा बंग्रानि इ जारियानो होन औ बुथुमनाय बेफोरखौ खौ आङो साब मोजां मोनो आरो।
ओ ओ ओमफ्राय अनला अनला ओंख्रिखौहाय नोंस्रा माबायदि ओमफ्राय संजानायखौ नों गोथाव मोनो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा?
अ आं दाउजों संनायखौ साबसिन मोनो आरो। आरो ओ मुला मुला कुरथि बेबो फिसा फिसा बानायनाया सान्दुंआव फोराननाया बेजों सङोब्लाबो मोजां मोनो आरो दा बे अनला औ
मा
औ हागोन आब' ओ गिबियावनोथ' जोङो माइरंखौ एसे दैयाव गुरै जानाय बायदि सोमनानै दोननांगो औ नांनाय खिनि बिबांनि लानानै आरो ओ बुरजाद्रायथ' नङा बुरजाबाथ' लाथा लाथा बोरैबासो जागोन ओ बिनि थाखायनो एसे एसे लानांगौ आरो नांनाय बिबांनि बेनि उनाव आरो जा होफ होसनो बेहाव माने ओंख्रियाव जाखौ होगोन बे बेखौ माने एसे सायख'खानानै दोननांगौ बा दाउआनो होन नायानो होन बा मुला खुरथियानो होन बेखौ माने ओ बासि खाना दोननांगौ आरो नङाब्ला ओ माने थाबनो मोनो नालाय अनला ओंख्रिया एसेबां ओरैयाबा गोबाव लाया ओ औ दाउ बेदरफोरब्ला थ' दाउखौ एसे मोजाङै सायना लानानै एसे मोजाङैनो एव राननांगो हाबनानै दोननानै आरो ओ दै होनांगोन दैया एसे गोदौबा नाथाय बियो ओ माबाखौबो बेदरखौबो होफाबाय बेयावनो आरो खारदैखौबो होब बिदि होनानै ओ गोदौबाय थाबा मोजाङैनो गोदौबाय थाबा ए से अनला देना लाखानायखौ एसे हो होसनबाय थानांगौ आरो
ओ ओ दै गुसुआवनो होबा बे लाफाखायो नङा होमबा अन गुन्दैया उम
दुं दुंनाय बा ओम एसे गोदौनाय बेयावसो होनांगौ आरो नङाब्ला गथा खाबा नाथाय आरो लादा लादा ओंख्रियानो जानाय नङा बोरैबा जागोन आरो
लोगोसे मस्ला मस्लि देना
औ हायजेंफोर होनांगौ हायजें बिलाइफोरखौ होबा मोजां जायो आरो आरो गंगार दुन्दिया बेफोर बायदि होयोबा
ओ ओ
ओ आरो नांनाय बिबांनिथ' खारदैखौ होखानांगोन नङाबा औ औ खारदै सं औ
ओम गोथाव जाया बेदर होबाबो बा औवा गाजा होबाबो गोथाव जाहैया आरो आथिखालथ' इदिनो गोरानैबो होयो खिन्थु खायसेय बै आजिखालि मि क्सार ग्रेइन्दडार दंना
औ
जे माबानाय बेयावहाय दै होनानै देना नै नङा होमबा
औ औ
बो संनाय नुयो आरो
औ दै गुसुआव होनांगौब्लाथ' जोङो बे गुन्दैखौ माइरं गुन्दैखौ ए से माबा ओइ मा होनो गामब्ला बा सिरियाफोराव गलायना लानानै हो जायो आरो होनायालाय बेफोरबायदिबो नु दों आङो नाथाय आं खालाम दिनैसिमबो ओं गोदौनाय समावनो होनाय थांदों आरो बे
उम ओम
औ दा आब' मोननिथिंजाय बोरै इस्थो सङो
जोंनाबो बिदिनो सङो ओमफाय आरो मालाबा बेदर मोनजायो बार ना मोनजायि दिनाव बिदिनो खारदै ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ जाबाथाय बेवहाय जोङो आलु य हमनानै होयो आलुखौ गिदिर गिदिरै हाना नै आरो बेयाव मैंगं गोथां गोथां होफायो आरो जायखिजाया नोङो भात केरेलानि बिलाइ बेबो होफानो हायो ओमफ्राय आरो जोंनाव माबा दङ लोनथि बिलाइ होननाय बेखौबो होयो ओमफ्राय आरो माबा दङ मुदु फुल बिलाइ बा बिबार मुदुफुर बिलाइखौ अन गुन्दै देनायावनो होफाजायो आरो म मुफुल बिलाइखौ होबाथाय एसे खास स्रो मोनजायो एसे गोखा खाथोब खाथोब मोन जायो खिन्थु ओमफ्राय गाबा ओमफ्राय अनलानि थाइमा जाहैयो आरो बिलाइनि गाबा ओंखारहोयो बे गोथाव मोनजायो बिदिनो संनाय संनायनि जि आदब बे एखेयानो गासैनाबो ए खेनो सङो सोरबा बायदिया गोरानखौ जेरै होनांगौ बयबो मोनथिखायो नङा होमबा अनला ओंख्रि संनो खारदैखौहाय एसे ओ दैया दै गुसुयाव होबाथाय बारा मेलौ खाङा आरो ओमफ्राय दै गुदुंङाव होबासो खार दैनि जि मोदोमनाय ओंख्रिनि जि मोदोमनाय बेयो एसे ओं खारो ओमफ्राय आरो म स्लानि गेजेराव आरो जाब्रांङा जाब्रां खौ होनांगौ जाब्राम सामब्राम गुफुरथ' थाखा थारो जोंना बेनि उनाव आरो बान लु नङा होमबा देफानानै होनोम मोनबा गोथाव सिन जायो बेदरफोर थाफाबा थ' आरो गोथावसिन जाखाथारो
गोथाव सिन जायो औ
औवा गाजा ओमफ्राय आरो न'नि फुख्रिनि आ ना गिदिर बेफोर जे ओमफ्राय आरो औवा गाजानि जा आ सार दङ बेजोंबो जाजायो आरो
औ अनला मोखै जाजायो औ औ
लाइ लाइजों अनला फाख्रि ओम बेसर थ' आरो बेयो बनिख्रुइ गो थावसिन लाइ फाख्रि संनाया बिदिनो गोथां मैगंजों संनायाहाय गोथां मैगंखौ हाना लाग्रोनानै मिजि मिजि हानानै ओमफ्राय सारायाव खारै बा संख्रि खारै संख बिदि होननानै खोब
औ आब' ओमफ्राय औ अमा बेदरजों सङोना सङा आब' ओमफ्राय अमा बेदरजों सङो ना सङा
संफेरनाय बिदि मोनजा खै आरो जानांगौ गोथावबो मोनजानाय नङा
औ
बेफोरबायदि संनायखौ आं नुफेराखै बेबो आरो गोथावबो जानाय नङाबायदि बिदि मोनो माने
औ जाफेराखै आंबो जानायालाय औ
उम
आब' औ औ औ दे आब' नोंजों सावरायना जोबोर जोबोद मोजां मोनबाय आब' औ दे दे होमबा औ दे दे ओ